औ
खुलुमबाय आ खुलुमबाय औ नोंथां खौ ओ फन खालामहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानै फन खालामहरनाय जादों ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाय एबा ओ औवानि माखासे गोहोमफोर बेनिस सायाव जोङो सावरायनो था खाय ओ आखाइयाव लानो सानदों दा ओ गिबियावनो आङो औ गिबियावनो आङो एसे औवानि सोमोन्दै फोरमायग्रोनो सानदों नोंथांनि
औ दे फोरमायलाय नोंथां औ दे
औ औ जोङो औवा औवायाथ' जोंनि बर' समाजाव ओ गुबै जायगा आवग्रिनानै लाबोदों। जोङो ओ बर' सुबुं समाजाव ओ बर' सुबुं समाजाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे औवाखौ बाहायबोदों। आरो दोनै सिमहालागै जों बे औवाखौ बाह औ दिनैसिमावलागै जों बे औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आ जोङो जे जेब्ला मानसिया औ जोङो जेब्ला बा मोनसे नखराव गथ' जोनोम जानायनिफ्राय ला लानानै बा गथ' जोनोम जानाय गथ'नि नाबि हानायनि फ्राय लानानै जेब्ला मानसिया थैनो थैयो अब्ला बे थैनाय समाव बे मानसि गोथैखौ बोगारनाय एबा ओ गारनाय समावबो जोङो बे औवाखौनो
औवाखौ बाहायनाय जायो औ नंगौ।
औ आरो बेनि अनगायैबो बुंना थानाय समाव जोङो बे औवा खौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। जोंनि माखासे संनाय खावनायनि बेलायावनो होन आबाद मावनायनि बेलायावनो होन न'खरनि माखासे फिसा फिनला खामानिनि बेलायावनो होन जोङो बे औवाखौहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ दा नोंथाङा बै फोरनि सोमोन्दै औ आ एसे फोरमायना होनो हागोन ना औवा खौ जोङो मा मा बिथिङाव जोङो बाहायो बिदिनो इसे सुंदयै फोरमायथियोब्ला मोजां जागौमोन।
औवाया मोनसे जोंनि मोनसे गोनांथार मोनसे मुवा बेयो औवाया मोनसे ओ बे औवाखौ जोंङो नांथारगौ। औवा गोदो निफ्रायनो जों औवाजोंनो न' लुबोनाय औवाजोंनो न' लुबोनाय औवाजोंनो बायदिसिना आइजें आयला बानायनाय बे औवाजोंनो जोङो माखासे जिनिसफोरखौ जों बानायनानै बेफोरबायदिनो जोङो ओ संसार जाबोदों आरो जेरै औवा गैयाबानो जाया बायदिमोन गोदो जोङो सम सम गोदोनि समाव जोङो औवानि बाहायनाय जोबोद बेसेन गोनांमोन जेरैहाय जोङो औवाजों नआव लुनाय जायोमोन गोदो समाव दानियाथ दानि दावगा नांगौव जों औवाखौ औवाजों न लुनायखौ खोब खमै नुनो मोनो ओ बाहायो दा-दासिमबो जों औवा खो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो बे ओ ओ-औवाया औवानिफ्राय जोङो जेरैहाय माखासे लेखा बिलाइ बेफोरबायदिनो जोङो बानायनाय जायो औवाजोंनो बेनिफ्राय जों माखासे आइजें आइलाबा बा बा-बानायनाय जायो जेरै हाय जोंनि बर समाजाव मोनसे ओ जोङो बाहायनाय जायो जेरै सानद्रि जायखौ जों बुङो सान द्रि ओ बेनिफ्राय दाला जे जेखाइ खबाय हेबनाय ओय बेफोरबायदि ओ खामानियाव जोङो बे औवाखौ बाहायनाय जायो बे औवाया जोबोर बाहायजाथाव। ओ जेखाइ जेखाय नङा जेखायदो जेखायाथ जोंनि मोनसे ओ बरनिनो थादेरसा जोङो जेखा जेखाइजों ना गुरो बेखौ बेखौ जोंङो औवाजों बाहायनाय जायो नङा होमबा बे ओ-औवाजों औवाजों हेबनाय जायो जोङो बे सान्द्रै बा जेखाइ बा खबबाय बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेनिखाय खायनो जोंनो औवाखौ ओ नां थारगौ जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदि ओ औवा खो जोंङो ओ मानसि जोनोम जानाय बा मानसि थैनाय बेफोराव जोंङो बाहायनाय जायो जेरैहाय जोंङो उवाजोंनो जोंङो मानसि सासे मानसि गोथैखौ जों गारैनो गोनां जायोब्ला। औवाजोंनो लानानै जोंङो औवाजोंनो बाननानै जों बेखौ ओ गारहैनाय जायो इनिफाय। जों बे औवाखौ। ओ माखासे बैसां बानानाय आबाद मावनाय बेफोराव जों बाहायनाय जायो बे औवा नङाब्लानो। जोंङो आबाद आ आबाद मावनो हायै बायदि औवाजोंनो जोंङो औवानि बैसां बानायनानै जोंङो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो जिंखा जोगोनार बायदिसिना आबादफोरखौ जोंङो औवानि सां बानायनानै बेखौ। ओ औवा ओ बे। आबादखौ मानला होनानै जों बेनिफ्राय फिथाइ थायहोनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंङो औवानि बाहायनाय। जोबोद ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनसे गोनां थार जोंनि बाहायजाथाव। औवानि बाहायजाथावानो जाहैबाय लेखा बिलाइ दिहुननाय। जोंङो बे उवानिफ्राय जोंङो ले खा बिलाय दिहुननाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो ओ जोंङो औवा खौ जोंङो बावगारनो हाया आरो जोंङो। साफ्रोमबोनि न'खराव। जोंङो बे उवाखौ ओ‌ मोननाय जायो नङा होमबा। थां औवाआ मा से रोखोम नि दोङो उवा फिसा जाद दङ उवा गोदोर जाथ दङ उवा गो दोर जादानो मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ। मोनसे दोङो उवा‌ उवा गुर खा होनना बुङो जायखौ। ओमफाय मोनसे उवा दङ। मासाल उवा होनना बुङो। बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोख दङ आरो हाजोआव मोननाय औवा दङ। बेफोरबायदिनो जोङो माखासे। रखमोनि औवाफोरखौ ओ जोङो मोननाय जायो आरो। बे औवानिफ्राय जों सासे बेफोरबायदिनो माखासे जिराद ओ-ओ मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय ना गुरनो बेबो मोनसे ओ मा होनो जोङो खखा बा खा खि एबा सेन बेफोरबायदिखौ जोङो औ औवाजोंनो बानायनाय जायो बेफोरो जोंनि ना हमनाय ओ मोनसे आदब खायदा आरो बेयो बेनिखायनो जों
ओं
जोबोद औवाखो जों बेफोरबायदिनो ओ बाहायनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां ओं बेनि अनगायैबो ओ नोंथांमोननि ओ सोलाव मा मा रोखोमनि औवाखौ मोननाय जायो आरो माबायदिहाय आरोबाव बाहायबावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमाय
उम ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय नोंथांमोननि जायगायाव जे औवाखौ मोननाय जायो जोंनि बे ओनसोल फोरावबो बेबायदि औवाखौनो आ मोननाय जा जायो बा बाहायनाय जायो ओ ओ न लुनाय बेफोरबादियाव बा आ जि खुनु बे गोरा औवा होनोब्ला जोङो बे औवा औवा मा होनोमोनथाय औवा गुरखा ना औवा हखा जोंनिथिं बेखौ होनो आरो अ औवा गवखा बेखौ बाहायो आरो आरो जोङो ओ जोंथ औ जोङो जोंनि बरनि गुबै धोरोम होनोब्लाथ बाथौ धोरोम दा बे बाथौ बाथौ धोरोमाव जोङो औ मेहेर दुमनायाव मेहेर दुमनायाव जोङो बै औवा बे औवा गरखाखौ बा औवा गुबै होनो बेखौ खौ जोङो बाहायो आरो औ दा बेनि अनगायैबो बो नोंथाङा बुंलांखाबाय जे माखासे जोङो ओ बर आइजोफोरा ना गुरनायाव बाहायनाय बा बर सेंग्राफोरा बा हौवाफोर ना हमनायाव बाहायनाय माखासे ओ आइजें औ फोरनि मुं खौ बुंलांखाबाय बेनि अन अनगायैबो जोंनि बर हि हिन्जावफोरा ओ बर' हिन्जावफोरा बाहायबावो मा बियो ओ जोङो हिसान दानायाव मा खासे ओ आइजेंफोरखौ औ हिसान दानायावहाय जोङो उम बे औवाखौ माने बाहायनाय जायो आरो जेरै मा होनो बबे हिसाननि खुन्था हा आरो गनसागन औ खुन्था औ गनसा औ गन सागन ओ आरो बे आगर एरनो थाखाय मा होनो बेखौ बालेब ना बेैफोरखौ माने आर औ बालेब आरो बैफोरखौनो माने बानायनानै ला दै औवानिफ्रायनो बा नायनानै लानाय जायो आरो दा आ जों बुंलांखाबाय औ औ दा आरो बेनि अनगायैबो जों बे औवाजोंनो जोंनि न'खरखौहाय ओ माने न'आवहाय आ जोंनि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दुमथेनो थाखायबो बे औवाखौनो बाहायनाय जायो औ आरो बे आरो ओ आरो मोनसे मखनो गोनां औ जेवरा औ आरो मोनसे म खनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जे बै औवाखौ जोङो ओ बेखौ जानायावबो जों बाहायो बे जे गोरलै बे खिलिनाय बेखौ जे औ बे मा होनो बेखौ औ औवा गाजा औ औवा गाजा बा औवा मेवाइ होनानै बुङो। बेखौ ओंख्रिबो जों जानायाव औ बाहायो बेनि अनगायैबो औ जानायाव बाहायो। ओ बिदिनो आरो ओंखाम-ओंख्रि संनाय बेलायावबो जों बुंनो थाङोब्ला बे ओ जेब्ला नोङो अनला ओंख्रि संगोन बा माबा मोनसे खारै ओं ओंख्रि संगोन अब्ला बेखौ ओ बेखौ ओ सानो थाखाय गनसा गन जोङो बानायनानै लानाय औवाजोंनो औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो बै ओंखामखौ औ ओंखाम ओंखामखौ खुरनो बा हाय अ खुरननो थाखाय बा एर खावनो थाखाय जोङो बे खारायाव गन बाहायनाय जायो। बे औवाजोंनो जोङो बानायनानै औ बानायनानै लानाय जायो आरो दा बेबादिनो नंगौ औ औवाया जोंनि बर समाजाव आ माने गोबां मैखोम जायगा आवग्रिनायखौ जोङो नुनो मोनबो दों ओ जोंनि आव सामफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बे औवाखौनो नांगौ जायो।
नांगौ बाहायबाय थायो जोंनि माखासे आबादारिफोराबो जों बे औवाजों औवाखौनो बाहायनाय जायो। जोंनि माख खासे आबादारिफोरा जि आबाद मावो बे औवानि औवानि औवाजोंनो जों माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो नङा ओमबा? बैसां बानायनाय बेरा होनाय। औ जेवरा होनाय बेफोरबायदि हाबायाव जोङो बै औ औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो
औ ओ नोंथांनिफ्राय माख खासे खोथाफोरखौ मोनथिनानै मोनबाय। ओ औवानि बादै बा औवा जोंनि बर समाजाव बाहायनानै बाहायनायनि बादै ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय अब ब्ला आङो बेख नो दोन्थसै होननानै ओ फोरमायहरनाय जाबाय।
औ दे बिदिब्ला आंबो गोजोनबाय।
औ